औ नोंथां
मोजाङै दंना नोंथां
औ नोंथां मोजाङैनो दङ
आतसा आतसा नै दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोनलाय
औ देलाय बुंदोलाय मा आयदानि सायाव सावरायनो
बरफोरनि सलबाथानि सायाव सावरायनोसै नामा बरफोरनि सल खोन्थानाय गो- बां हुदा दङ बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा
अ जागोन दे होमबालाय आं खोन्थादिनि नामा
अ दे नोङो दे सल खोनथादो दे सलबाथाखो खोन्थानायदो आंबो खोन्थागोन दे दा नों खोन्थाखांबा
अ जागोन दे जोंना सलबाथाथ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोदों बेनिखायनो सलबाथा खोथाखौ खुगा सल' होननानै बुंनाय जायो खुगा सल' माने गोदो गोदाय आजै आजौ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो खुगाजों खुगा बार स्लायबोनाय आरो आथिखालसिमबो सोलिबाय थानाय सल'फोरखौनो एबा सल'बाथाफोरखौनो खुगा सल' सल'बाथा होननानै बुंनाय जायो दा बे खुगा सल' बाथाफोरा जोंनि गेजेरावहाय लिरनाय महर गैलिया बेनिखायनो गोबां सल'फोरा गोमालांनो हमबाय आरो फोरनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे सल'बाथाखौ मोननो हायो बेफोर जाबाय बेयो जाबाय बोराय बुरैनि थारुन गायनायनि सल'बाथा दा बे अब्ला आं बेखौ खोन्थालांदिनि मोनसे गामियाव सानै बोराय बुरै दंमोननो दा बिस्रा गथ' गथाय गैलामोन आरो दा बिसोरो सानसेखालि ओ गावसिनि दुब्लि फोथारावहाय थारुन गायबाय थादोंमोननो बे थारुन गायबाय थानायावनो मासे सियाला फैनानै सोंफैबाय ओइ आबै-ओइ आबै ओइ आबौ मा गायदोंलै होननानै दाना बोराय बुरैया फि बुंबायनो नैलै फिसौ थारुन गायदों बिदि होनबायनो दानिया सियाला होनफिनबायनो थारुनखौ रुनानै गाय गायदोंना गोथाङैनो गायदोंब्रा होननानै सोंबायनो दाना फिन होलायबाय बोराय बुरिया गोथाङैनो गायदोंलै फिसौ होनबायनो दाना सियाला बुंबाय थारुनखौ गोथाङैनो गायनाङालै रुनानैसो गायनांगौ रुनानै गायोब्ला थाबैनो ग्रौ-ग्रौ गिदिर जाथारो बिदि बुं बाय दाना बोराय बुरैयाबो सियालनि बाथ्राखौ नोंगौ सानबाय सैथो साननानै दानिया गासिबो थारुन खौ लानानै थांनानै रुहैफिनबाय दा रुहैनानै आरोबाव फोथाराव गायफैफिनबायनो दाना सियालाखि खम बुद्धि गोरों बियो गासैबो लोगोफोरखौ लानानै मोनायाव फैनानै बुरनानै सेस जाफिन जालां जोबबाय नो आरो बे रुनानै गायनाय थारुनखौ बेनिफ्राय बे थारुननि जायगायावहाय खिनानैसो फबनानै गालांफिनबायनो दाना सियाला बुंनायले खा बोराय बुरैया फुङावनो फैलायबायनो थारुना ग्रौ-ग्रौ गिदिर देर मारबाय खोमा साननानै दाना फैनानै नायफैबा थारुनानो फांसेबो रज'वाखै दा सानबायनो मानो रज'वासै दा बोराया ओ बुरनानै नायथारबायनो हाखौ बुरनानै नायब्ला नुबाय थारुना गैया सैमा सियालनि खिसो दाना बुरनायाव सैमा सिया लनि खियासो आखाइयाव नांलाबायनो आरो बोरायनाव बोराया जि रागा जोंबायनो दाना बुरैखौ बुंबायनो मोनसे बुद्धि खालामसै बुरै बे सैमा सियालखौ आं मासेबो नागारा बेखौ फुथारजोबगोन बेनिखायनो बोराया मोनसे बुद्धि साजायबायनो जे न' सिङाव बोराया उन्दुबाय थागोन बेनिफ्राय ओ आंखौ थैबाय होननानै जेने बा बोरायखौ थैबाय होननानै बुरैया गाबफ्लाबाय थानांगौनो आरो खामसालियाव थानानै बेनिफ्राय बुंनांगौनो बोराय थैदोंहा थैदोंना थैदों माइरं खेन्दासो एरदों बोराय थैदोंना थैदों माइरं खेन्दासे एरदों बिदि होननानै बोराइआ गाबफ्लाबाय थानो थिनबायनो जाहाथे सियालफ्रा नायफैयो आरो दा थिग बोराय होननाय लेखा बुरैया गाबफ्लाबाय थाबायनो आरो बोराया न' सिङाव खम्बल खाख्लुबनानै उन्दुनानै थाबायनो थैनाय बायदि बेनिफ्राय साइदावहाय बियो लावथि गंसे लाखाबायनो दाना बुरैया गाब फ्लाबाय थाबाय बोराय थैदोंना थैदों माइरं खेन्दासे एरदों बोराय थैदोंना थैदों माइरं खेन्दासे एरदों होननानै दाना सियाला फैबाय फारि फारि फैनानै सोंफैबायनो मा जादों दाना होमबा बुरिया खोनथाबायनो गैला नोंबौवा गैला थां नायथां न' सिङाव होनबायनो दाना बेबायदिनो मासे हाबलांलायबायनो अब्ला बुरैया बुंबायनो मासे हाब बाय हाय बोराय होनबायनो आ दाना नै जि मान ओ सियाला हाबलां लायबायनो। बेयाव बुंबायनो मानै हाबबायहाय बोराय थामथि सियाला हाबबा बुंबायनो माथाम हाब्बाय हाय बोराय दाना गासैबो सियाला हाबखांजोब्बा होनबायनो गासैबो हाबजोब्बायहाय बोराय। बिदि होननानै दरजाखौ ख्रे उन ओ सिगांथिं जाय मारिना होबायनो आरो
औ
राया बहा थैलायखो दुफुं सिखारनानै थखनखौ लानानै थिगसे बेखौ बुलाय बेखौ बुलाय बुबायनो आरो बुथारब्जोबाय बेनिफ्राय मानै सि सियाला बारनलांबायनो बारननानै इसिङाव ओ ओंख्रि दो आरो ओंख खाम दोआव हाबनानै थाबायनो आरो दा बे हा इसिङाव हाबनानै थानायनि थाखायनो सैमा सियालनि ओ खुगाया गोसोम दो आरो दा बेनिफ्राय जों अब्ला मिथिनो हाबाय ओ बोलोजों मावनो हायै खामानिखौ सोलो बाहायनानै मावनो हायो आरो माने सोलो बाहायनानै खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो दा बे सल'बाथानिफ्राय जोङो बेखौनो गियान मोननो हायो अब्ला जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बैफोर खुगा सल'बाथाफोरनि गेजेरजों ओ माने गोबां ओ माखासे गियानफोरखौ मोननो हायो आरो जाय सल'बाथाफोरखौ गोदोनि आबै आबौमोनहा गावनि फिसौफोरनो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बिफां साया फ्राव माब्लाबा मोनाबिलिनि अर सायनाय समफ्राव खोन्थायोमोन आरो खोन्थानायनि गेजेरजों बिसोरनो माने गियान होयोमोन। बायदिसिना समाजनि गियान औ
थिंबो बेबायदिनो गोबां सल'फोर खोन्थायो। ओ दा बेनिनो आं मोनसे नोंथांनोबो खोन्थानि औ अ आंबो नोंथांनो खोन्थानि सल'आथ' सल' बाथ था हिसाबै गोबां सल'बाथा दङ बर'फोरनियाव दा बेनि गेजेरावनो नोंथां मोनसे खोन्थाबाय आंबो मोनसे खोन्थादिनि दानिया माने मोनसे गामियाव जाहैदों आ ओ गामिथ' नङा मोनसे जायगायाव आरो मोनसे ओनसोलाव ओ मासे सि सियाल आरो मासे मोख्रा दंमोन जायैदों। बिसोर सानैजों फिथिगिमोन जाहैदों दाना सानसेखालिनि बाथ्रा बिसोरो मा मोनजागोन मा मोनजाया सानैजों बा मानैजों थाबायदला बायदों जायैद दों हाग्रा गेजेराव ओमफ्राय बे हाग्रा गेजेरजों दोंसे लामा दं जाहैदों। बेे बे दोंसे लामानि सेरावनो बिसोरसो मानैजों ओ सेराव आराम उन्दुनानै मानानै ओ जमबाय थादोंमोन जाहैदों बे जमनाय सम समावनो ओम साब्रैसो मानसिया हाबानि थाखाय खुसेर मेथाइ थालिर गाइखेर ओ बायदि बायदि माने बाननानै फैगासिनो जाहैदों। दाना बेखौ नुहरनानै सियाला बुंबायनो मोख्राखौ सुखे जोंथ' उखैबायबो बै मानसि फोर लाबोनायखौ जोङो ओ सिख सिख'नानै जानांसिगोन सिगि सिग' खालामनानै बिदि होनबाय जाहैदों मोख्रानि सिगाङाव दानिया होननाय बायद दिनो सियाला मोख्राखौ बुंबाय जाहैदों सुखे बिसोरो खाथियाव मोनफैब्ला ओ जों बिसोरखौ सिगिनांसिगोन। नोंबो एसे गोजानाव थाहैदो आं नेबाय थाखुमानोसै। हाग्रा जावथुबावनो होननानै बुंबाय आरो दानिया ओ बिसोर खाथियाव मोनफैब्ला नोङो ओ आङो हआ ह' होनगोन नोङो खआ ख' होन होननानै बुंबाय जाहैदों। दाना होननाय बायदिनो थाखोमा मारबाय बिसोरो जेब्ला मानसि फ्रा फैयो बै ओ जाग्रा लोंग्राफोरखौ लानानै दाना खाथियाव मोनफैबा गमामायैनो सियाला गाबबाय जाहैदों हवा हवा गाबबायनो। दानिया मोख्रायाबो खवा खवा गाबबाय जाहैदों। दानिया हवा आरो खवा बेबायदि गाबनायखौ खोनानानै मोसा आरो मुफुरा खाथियाव फैथारबाय नै होननानै जाल्दाब जुलदाब गारनानै मानसिफ्रा खारलांजोबगारबाय नोलै उल्था मोखां जानानै औ। दानिया बेखौ नुनानै दानिया बेखौ नुनानै बेै ओ बानबोनाय मुवा बेसादफोरखौ मेथाइफोरखौ जाग्रा लोंग्राफोरखौ लानानै ओ जि रंजााबायनो बाज्ल' बाज्ल' मोख्राजों सियालजों हाबाब सुखे जोंथ' बेखौ बेयाव जायोबा दा बिसोर नागिरफैफिनोबा जोंखौथ' बिसोर बु थारना लांफिनथारगोनलै बिदि होनबायनो मोख्राया, दानिया थ' जों बै बिफां गोजौआव थाहैनानै जाहैनोसै होननानै बुंबाय आरो। दानिया लानानै थांबाय जाहैदों जेब्ला बिफां गुदियाव मोनहैयो मोख्राया बुंबायनो सुखे नोंथ' गाखोनो हाया जाहैबाय आं गोजौआव गाखो लांसै नोंनि बाहागखौ गाहायाव हरबाय थानोसै होननानै। दानिया सियालाबो थिखोलायना हरबायनो मोख्राया बोखोनानै दानिया दंफां खेरिबायाव दोननानै थालिरखौ जानानै आराम थालिरखौ जाबा मोख्राया ओ सियाला बुंहरसै नो सुखे आं नि बाहागोआलाय होनसै जाहैदों। दानिया बे बिदि होनबा थालिरखौ गारहरनोसै जाहैदों थालिर बिगुरखौ जानानै। दानिया बिदिनो ओ गाइखेर जानाय समाव सुखे आंनि बाहागोआलाय बिदि होननानै बुंहरबाय जाहैदों सियाला दाना गाइखेरखौबो जाखांनानै थिंख्लिखौल' गारहरबायनो। बेनिफ्राय ओ मा होनो खुसेरखौबो खुसेर जानाय समाव खुसेरखौबो होनहरबाय जाहैदों सुखे आंनि बाहागोआलाय? मा सियाला होनबाय आरो दाना मोख्राया नो सुखे मो ओ थांगौ मोजाङै हमखां बिदि होनबाय आरो। ओजों साबाखौल' हरबाय बेखौ। दानिया सियाला जि मोथो मोथो रागा जोंबाय दोमो रागा जोंना दाना ओ मानो दंफां बिगुरखौ अख्ला अख्लि खालामनानै हाखौ ओ खुस्रोदनानै थांबाय जाहैदों बिदिनो माखासे समनि उनावहाय दानिया ओ मोख्राया सियालखौ लोगो मोनबाय जाहैदों। ओ बेरे बाहा खाथियाव बेरे हानदिलुर खाथियाव जिरायबाय थानाय, दाना बेखौ नुनानै मोख्राया सोंबायनो सुखे मा खालामदों होनना सोंबाय आरो, दानिया सियाला बुंबाय जाहैदों ओ माबालै सुखे राजाया आंखौ नै गिसिबखौ नेनो थिनदों होन्नानै बुंबाय जाहैदों हाब सुखे राजानि गिसिब खम मोजां जागोनलै बे सिबनो होनबाय जाहैदों मोख्राया। दानिया आं खेबसे सिबनाय नोलै सुखे जाबाय जाहैदों मोख्राया हाबाब सुखे आंखौ दा राजाया रायबालाय बोरैबा मिथियोब्ला आंखौ सनै खालामथारगोन होनना बुंबाय जाहैदों। नङालै सुखे आं खेबसेल' सिबगोन होनना बुंबायनो मोख्राया दानिया थिननायबाय दे होमबालाय सुखे नों सिबनोबालाय होननानै बुंबाय जादों खेबसेल' सिबलै लासै नो होनना बुंबाय जाहैदों मोख्रया माबा औ सियाला मोख्राखौ। दानिया थिनथनाय बायदियैनो बिदिनो मा होनो मोख्रैया। सिबनो थाखाय बेरे बाहायाव आखाइजों हानहरबाय जादों। गिस्ब होननानै दानिया जेब्ला आखाइजों। बेरे हानजोलर बाहायाव दांहरो बेरिया बेखौ दाना मोखां गनथं। थं आथिं आखाइ जोबफबजोबबाय दो दाना जोजानानै। दल बायदियै जाबाय जादों बेनि मोदोमा। मोखाङा मोख्राना दानिया। बाब्राब बाब्राब मा खालामगोन मा मागोन सुखेलै आंखौ बासायफैदोलै। नोसै हबा थालिर। खौ जानानै बिगुरखौल' हरनाया बिनि फिनखौ होबाय आङो बिदि होनबाय जादों सियाला।। दाना सुखियाालै आं थैनोसैलै आंखौ बास होफैदो होनबावबा। सिखौ जानानै साबाखौल' गारहरग्राया। बिनि बान्थाखौ मोनबाय नोङो बिदि होननानै बुंबाय जाहैदों। सियाला आरो दानिया बेबायदिनो आरो मोखां। आसा होनबावबाय सुखोलै आं थांनोसैलै आंखौ लांफैदो आंखौ बासायफैदो होनबावबाय जाहैदों। दाना बिदि होनबा आरो मोख्रै होनबावबाय। फिथाइखौ जानानै गाइखेरखौ जानानै थिंख्लिखौ अ।
दे जागोन दे लोगो होमबा दिनै दोनथ'लायदिनै। नामा सल'बाथाखौ खोनासंनानै जोबोद गोजोनबाय।
औ औ दे दे नोंथां दे।